हेल' ओं खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ नोंथां आङो नै जिरायनानै दोनथ'यो दायो ओरैनो
जा जाखांबायना नोंथां?
अ जानायाथ' जाबायमोनदां आं जानाय जाथ'वाखै आरोना
ओंख्रि संनो जा मा ओंख्रि बेबा नोंथां
थ' आं मोजाङैनो मिथिलाय लाङालै नोंथां नायनाय जायाखै
ओ ओ दा जोङो टपिकखौ सावराय जासिगोनदां होमब ना
औ सावरायजागोन दे नोंथां
जोङो दा टपिकखौ लादोंमोन ना गायनाय फुनाय अ औ दा दा जोङो होमबा सावरायनोसै होमबा ना नोंथां
औ
दा जोङो गायनाय फुनाय होनबाथ' बुङो जोङो बोसोरावथ' खेनसेल'सो माइफोरखौ गायनाय जायो नालाय बे जायगायावथ' जोङो माइफोरखौ बोसोराव खेननै गाहाम गायनाय नुयो बेलेग जायगाया दलहा जायगाफ्राव दा जोंनिथिंथ'। बहुद माबा मोनसे खनसेल' बोसोराव खनसेल'। बिदिनो जोङो फरिमल माइ गायो। बिदिनो जोङो रन्जित जोसा। बेफोरखौ जों गायो जाह जों बेफोरखौ गायनो थाखाय जोंनो। जोङो फार्स्टआवनो जोङो माइलिखौ जोङो। दैयाव सोमगोरनानै जोङो बे। खौ हायाव दोननानै जोङो आरामै गाजा बेरहोनानैसो। जा ओमफ्राय गाजा बेरहां बेरहां जाबासो जोङो हालोवना आरामै हालेवनानै जोङो। बेखौ फोनानै जोङो खोथिया बानायनानै माइ गायो।
औ।
बे दा बेबायदिनो जोङो। दा माइ गायनो जोङो खोथिया जौबाथाय जौनो नागिरनोसै समाव जोङो हा आदा माससो जायोब्ला जोङो दुब्लिखौ आरामै टेक्टर एबा मोसौफोर। जों एबा हेन टेकटर हेन टेकटर गिदिरफोरजों। हालेवनानै जोङो आरामै हाग्राखौ हाग्राखौ बुथारनो थाखाय जोङो। मुलिफोरबो एबा आरामै हालेवनानै जोङो। मोजाङै आराम हाग्राफोरखौ थैहोजोबो आरो। दा बेबायदिनो जोङो आलिफोर एबा। बेफोरखौ खोनानै लायाबा जोङो दैनि सुबिदाखौबो मोननो हाया। दा ओंखायनो नोंथांमोनथिं गायनाय फुनाया दामानि माबायदि।
औ नोंथां गायनाय फुनायाथ' नै दाथ' दैलां बोथोरमोन माइ गायनायनि माखा माइ गायनाय। नि समास' जाबायमोन जोंहा थेवब्लाबो माने बोथोरनि माखासे मु मा नो प्रब्लेमनि जाहोनाव माने गायखांजोबाखै आरो गायगासिनो। सलिगासिनो माने बोथोरा देग्लाय एसे खरान होनायलाय। दुब्लियाव माने ना गौसि बां मानि दैखौ मोननो थाङाखै जायनि जाहोनाव माने जों माइखौ माने ओ। ओ लासै गायनो गोनां जादों आरो माने।
दा बेबायदि मा ओनो समयसायाव दोङो दंथ'यो आरो दायो।
ओम।
औ दा जोंहा माने ओ माने जि बिगियानदारि। फोरजों दिहुनजानाय जि दै बोखांग्रा अद मेसिन बै मेसिन जौसे माने बाहायनानै जोंहा दुब्लियाव ओ मानो होनो दै खौ जगायनो गोनां जादों दा बे जि बोथोर। बै मा होनो जोंहा मिथिंगाया होनाय अखा बायदिथ' जोंहा बे मिसिनजो होनाय दैया जाजोबा नालाय नोंथां। नांगौमानि जोंहा मोनजोबा दा बिनि थाखायनो गायनाय फु एसे लासै जादों आरोना नोंथां ओ जागोन। नायालाय लासैनो थेवब्लाबो माने एसे खस्थ' मोन्दों आरो नोंथां। औ औ। दा नोंथां ओ आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों जे ओ जों हा गोदोनि समाव आबादारिफोरा माबोरै बा मा आदब खायदानि गेजेरजों आबाद मावनानै इसोरो फालांगि खालामोमोन ओमफ्राय दानि जि गोनोखोआरि मुगानि माखासे आबादारिफोरा माबायदियै आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो दा बिफोरखौ नोंथाङा मोनथिनो एसेबांखिनि मिन्थियो इसेबांखिनि बुंबानो जाबाय।
थ' सिगां माबाजोंसो मोसौजोंसो। एवनानै जोङो माइफोरखौ जोङो आरामै गायनाय जायोमोन। नालाय बिदिनो जों माहोनो गाथा सिसथिमै जोङो मो बानायना लायोमोन सिगां आबै आबौमोनहा जोंनि बाबामोनहा बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोदोंमोन आरो दा जोङो गाथा गाथा होननानै बुङोबा जोङो जोङो साथाम साब्रैसो बिसोर ज' लोगो नांनानै बेनाव हालौलाय बैनाव हालौलाय बैनाव हालौलाय मोसौफोरजों मोसौफोरजोंसो हालौवोमोन नालाय गोदो दा बेबायदिनो हालौवै हालौवै हालौवनानै जो जोङो गायनाय खौबो जों गाथा बायदि बा नुबोयोमोन आरो गाथायाथ' बुंनो थाङोब्ला दा दाबो दङ। जों बदल गायलायो बैनाव गायलाय बैनाव गायलायनो जोङो साब्रै साबा मानसि जों बदल गायना लायो बदलखौ गायनाबो लानांगौ मानो होनोबा जोङो मालाबा हास्लाबै समाव बै जाय मानसिनाव जोङो बदल गायहैदोंमोन। बेखौ लिंनानैबो जों आरामै जों माइफोरखौ आरामसे गायनो हायो आरो दा सिगांनि सिगांनि माबाजों गोनो खोआरिजों दानि गोनोखोआरिजों बुहुत फाराग दङ सिगांनि बुंनो थाङोब्ला सिगाङो जोङो मोसौ मोसौफोरजों हालौवनायखौ नुबोनो मोनदों। आबै आबौनि समाव जोङो दा आरो गोनोखोआरियाव बुहुद सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। मानो होनोबा जोंनियाव दा ट्रेक्टरफोर ट्रेक्टर गिदिर पावार टेलार बेफोरो जोंनियाव गोनोखोयारि माने बांसिन जाबोबाय आरो। दा ओरैजाय जोङो मोसौफोरखौ जोङो खोब नुबाबो ओ गामि दरसेयाव जोंनियाव होनोबाबो हालिनै हालिथामल' जों गामियाव दा नुनो मोनसै आरो। दा बेलेग गामियावबो बेलेग गामियावबो जोङो बिदिनो हालिनायै हालिथाम उन समावहालागै बेफोर जों मोसौफोरखौ हालौ नायखौ जोङो खमसो नुनो मोनगोन नामाथाय? आं माने बेखौ साननानै सानबाय थायो आरो जोङो। दा ओमफ्राय नोंथांमोनथिं ओरैनो मोसौआ मोसौजोंनो बांसिन हालेवो ना ना ट्रेक्टरजों बांसिन हालेवनायखौ नुयो होजोंहाय एसे नोंथाङा फोरमायना होलाय।
औ औ दानि दासो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो आरो साननाय बायदिनो माने ओ उननि समफोराव मोसौआ गोमालांसिगोन नामा? होननाया बेनो जादों आरो जोंनिथिंबो मानो होनोबा दानि जिबायदि बि जोंहा ओ जि गोनोखोआरि मुगायाव सोलिबाय थानाय जोंहा बिगियानारि माखासे जौगाथायनि गेजेरजों जोंहा दिहुनजानाय मेसिनारि मुवा बेसाद बेासादफोर जाय ट्रेक्टर बायदि बायदि जोंहा बे ट्रेक्टरल' नङा बिदिनो जोंनि सोर सोर बिथिं मावनाय दांनायनि बिथिङावनो जोंहा बिगियाननि जौगाथायजों लोगोसे माने गोबां मेसिनारि मुवा बेसादफोरा ओ सोमजिखां माने दिहुनजादों दा बै दिहुनजानाय बै दिहुननाय माखासे मेसिनारि मुवाफोरा माने जोंनि सुबुंफोरनि थांना थानायाव बा खामानि माव नायफोराव माने गोबां गोरलैयै जानायखौ माने नुनो मोनदों बा माने गोरलैयै मावनो हानाय खालामदों आरो। ना दा जायनि जाउनाव माने दानि जि सुबुंफोरा गोदोनि माखासे आदबफोरखौ आदब खायदाफोरखौ माने माने गारनानै दानि गोनोखोआरि आदबफोरखौ माने लानो हमबाय आरो। मानो होनोब्ला गोदोनि माखासे से आदब खायदाफोरा माने एसे खस्थ'मोन आरो एसे गोरामोन आरोना बिनि थाखायनो माने बिसोरो एखौ गारनानै दानि जि गोदान बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय माखासे टेक्नलजि फोर बेफोरखौ माने एसे ओ माने लाबाय आरो बिसोरो दा बिनि जा बेफोरनि जाउनावनो माने जोंनि बे ओनसोलावबो जोंहा मोसौजों हालौवनायखौ जों गोबां खम नुनो मोनसै मानो होनोब्ला जोङो ओ से बिगा बा नै बिगा हाखौ एवनानै फोमोन थाखाय जोंहा गोबाव सम नांगौ नङा होमबा नोंथां जोंहा नांगोलजोंसो हा लौ नांगौ जायो मा होनो मोसौजों हालौनाय जायोब्ला नांगोल जिबायदि मोनसे फालजोंनो जोङो हालौवै हालौवै हालौनानै जों से बिगाबाबो नै बिगाबाबो थाम बिगाबाबो बेनो बे फाल मोनसेजोंनो जोङो हालौ जो बनो गोनां जायो नाथाय जोंहा दानि जि गोनोखोआरि मुगायाव ओंखारनाय मेसिनारि ट्रेक्टर जायखौ जों ट्रेक्टर होनना मोनथियो। बै ट्रेक्टरहा माने मोनसेल' फाल थाया आरो बे जिबायदि मेसिन मोसौ सौआ जेसेबांखिनि थाबायनो हानाय गोहो दङ दा बेहा बिनि मा होनो दस गुना बारासोआ दङ होनजायो। मानो होनोबा ओ बेहा मेचिन जाहैबाय बेहा जिउ गोनां जि मा होनो मा होनो मुवा जेन'बा मा होनो? ट्रेक्टराव माने मोनसेल' फाल थाया आरोना
ओं
बेवहाय माने गोबां फाल थायो जि जेन'बा जोंहा बेबो गोबां रोखोमनि दङ अबावबा माने ओ बांसिन अबावबा खमसिन बेबायदि थायो थेवब्लाबो माने मोनसेल' थाया बेवहाय खमैब्लाबो ओ त्रिसथानि बाराया थाखायो
ओं
ओ होमब्ला जोंहा मा होनो मोनसे फाल आरो ओ बे ओ थामजिथा माने फाल बेजों होनबा जोंहा फारागथि नायोब्लानो जोङो रोखा रोखा नुखायो यो जे जोंहा दानि जे गोनोखोआरि आदबजों दिहुन दिहुनजानाय मेसिन बे जोंहा थाबसिन जागोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
बेखाय बे खारननि थाखायनो माने दानि आबादारिफोरा ओ गोदोनि आदब खायदाफोरखौ गारनानै दानि जि गोदान गोनोखोआरि आ मा होनो गोनोखोआरि मुगायाव सलिनाय जि खान्थिफोर बेखौ लानो हमबाय आरो बिदिनो माने गो गोदोनि समफोरावबो आरो दानि समावबो माने आबाद मावनायनि बिथिङाव माने बेफोरबायदिखौनो जों गोबां माने ओ माने सोलायनाय खौ नुबाय आरो गोदोना जिबायदि गाहाय थाखोनिमोन आबादनि बिथिङाव जों नोजोर होयोब्ला आरोना दानि जि ओ गोनोखोआरि मुगायावखौ जों नायोब्ला ओ दानि जि गोनोखोआरि मुगा बेथ' माने गोबां जों दावगानायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ
मा होनो गासैथिंबो माने गोरलैयैनो मावनानै मोननो हानाय जाजोब्बाय आरो औ दा नोंथां जों बेफोर खोथाफोरखौ माने बुंनानैथ' फोजोबजोबनो हाजोब खायानोसै गोबां खोथाफोर दङ' बुंबानो माने लावलांबाय थागोन आरो दा बेनिखायनो जोङो बे खोथाखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ दे दे होनदो दे